हेल नोंथां औ। औ खोनादों।
दायो जोङो बे समाव गय फिथाइनि सोमोन्दै रायलायनो आखायाव लादों। गय फिथाइ गय फिथाइ होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो। गोबाङा मिथिदों जानो हागौ जायफोरा बर' ओनसोलाव बांसिन था- थायो बिसोरो गयखौ मिथियो नाथाय जाय जायगायाव गया गैया बेखौ सोरबाया मिथियाबो जानो हागौ गया जाबाय थाय-ओम। थाइसे बेबायदि फिथाइ जि फिथाइया दंफां गोजौ बेबायदि गयनि बिफाङा जाबाय बेदि फिसा एसे गोजौ जायो आरो बेबायदिनो ओ-बिलाइफोर गोजौआव थायो जाबथु थु। थुहै आरो बिनि गाहायाव बेबायदि फिथाइया थायो आरो बेखौनो गय होननानै बुङो आरो बिनि ओ- दंफां बेबायदि एखे बायदि है नायोब्ला जों नारेंखलनि दंफांखौबो बुंजागोन खिन्थु नारेंखलनि। जिथु नारेंखलनि दंफाङा एसे गै गिदिरद्राय जायो नाथाय बिनि उल्थाहै गयनि बिफाङाब्ला नारेंखलनिफ्राय बहुद फिसा जायो फिसाहैनो गोजौ जायो आरो बेयाव बे गय फिथाइया थायो आरो जोङो। मिथिबाय गयआ मा बुस्थु बिनि बिफाङा माबायदि बुस्थु ओ-गय होननानै बुङोब्ला बिखौ बहुद जोंनि बर' ओनसोलाव बे गयआ बुहुद गोनांथि मानो होनोब्ला गय। खौ जोंनि मानसिफोरा बेबायदि जायो आरो गयखौ जेब्ला बेबायदि फाथै बिलाइ-फाथै बिलाइजों आरो सुनैजों आरो गयजों जेब्ला जायो अब्ला जेब्ला बिनि ओ- जानानै खुदैफोर गारो बे खुदैया बेबायदि गोजा गाबनि जायो गोजा जायो आरो बेबायदि गया गोबां बाहायजायो ओ-मानसिफोरदों जेरैहाय ओ-ओंखाम जाखांनायनि लोगो लोगोनो गयखौ बेबायद नामायो मानसिफोरा जानो थाखै बेबायदि हजमनि थाखाय सोरबाबा मोजां होननानै बुङो आरो बेबायदिनो हाबाफोरावबो जों गयखौ जानायखौ नुनो मोनो बियाफोराव। ओंखाम होखांनायनि उनाव बेबायदि गयफोरफोरखौ जायो आरो बेबायदिनो बांद्राय जायोब्ला गयाबो बेबायदि खर' मिदिङो बेबायदि फेयो ओ-बेबायदि गयआ आरो बेबायदिनो गो बाङा बे गयखौ बेबायदि मिथापान एबा जरदा पान खालामनानै बै बे गय फिथाइखोनो। सपारि बानायनानै बेबायदि पाननि महराव जायो आरो बेखौ जोंनि आसामाव जोंनि आसामाव एबा बे जोंनि। नर्थ इस्टआव गोबां बे गय फिथाइखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां जायो आरो बे गयखो बेबायदिनो गोरलै समावनो फिथाइखो हाननानै बेबायदिहै आरो गयखौ। ओ- दानखावनानै फिसा-फिसा हानानै बेबायदिहै फोराननानै गोरान खालामनानै बेबायदि सफारिफोर खालामो आरो सफारि खालामनानै बे पेकेट बेबायदि जानानै फैयो जेरैहाय सिखर बोरैहाय। भिमल ओ-रजनि गान्दा बेबायदि बायदि रोखोमनि बेबायदिहै पेकेट माखासे ओ-केमिकेलफोरखौनो होनना बुंनांगोन बेयाव बुहुद बिदि सुनै आरो बेयाव सादा जरदाल मिक्स खालामनानै बेबायदि। ओ- पेकेटनि ओ-सफारि बे पेकेटनि गुटखा बेखो बानायो बेफोर गासैखौबो गयनिफ्रायनो बानायो आरो बे समाव नोंथाङाबो गयनि सोमोन्दै। ओ- गयनि सोमोन्दै फंनैसो बुङोब्ला। मोजां। जागोन आ- आरो आंबो गयनि सोमोन्दै उनावहाय खाबु मोनोबा आंबो बुंफिनगोन नाथाय बिनि सिगांग्रोनो आं नोंनिफ्रायबो गय-गयनि बिखय आं एसे मिथिनो लुगैबाय नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन ना?
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दिनैनि बे गयनि आयदानि सायाव नोंथाङा जा बुंलांबाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिनि सायाव आङो बुंखामफिनना होनानै होनो लुबै दों जोङो मिथ थिबोनाय बायदिब्ला गोदो। दै समनिफ्रायनो जोंनि बर' न'खर न'खर न'खर बर' गामि गामि जोंहा गय दंफांखौ जोङो नुनो मोनबोदों जोंहा बर' समाजाव बा जोंनि जायगायाव गयनि बाहायनाया गोबाङैनो दङ जोंहा गया जोंनि बर' समाजावनो बुंजायो गोबां गोनांथार होननानै जे आलासि दोमसि सोंनायनिफ्राय लानानै ओ फुजा फाथाल होनाय गासै बिथिङावनो जोङो गयखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों गयनि बाहायनाया जोंनि बर' समाजाव जोबोरैनो गोनांथार होननानै जोङो बुंनां गोन मानो होनब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो खामानिया जागाय जेननायाव गय गय नङाबानो जाया आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा थाफायो फाथै बे गय फाथै नङाबानो जोंनि गासैबो मावनो लानाय खामानिखौ ओहोम जागाय जेननो थाखाय जोंहा आदुरा होननानै जोङो सा बेखायनो जोङो बे गय गय जरा आरो फाथै जरानि गेजेरजों जोंहा मान बावनाय हाबाफारि आलासि सोंनाय बेफोरबायदि गासै खामानियावनो जोङो गयनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मिथिनाय बायदियै जोंहा गया गोजौ जानानै जोंहा बिलाइआ बेना गोजौआवल' थायो आरो बिनि गासै बाहागोआवनो जोङो बिलाइ थानायखौ जोङो नुनो मोना बिनि बिजौ बाहागोआवल' जोंहा गया थायो आरो जोङो नुनो मोननाय बायदियैब्ला जोंहा गया ओ फिथाइनिफ्रायनो फुलि जायो बे फुलिया फिथाइ थायनो थाखाय जोंहा खमैबो द' आरो स्नि बोसोरसो सम नांगौ बिनि उनावसो जोंहा जेब्ला गय फिथाइया बिनिफ्राय थाइजेनो बेनि बिनि सिगाङावनो जोंहा गया बिबार बारग्रोयो बिबार बारनायनि उनावसो जोंहा फिथाइ थायो बे बिबार बारनाय समनिफ्राय लानानै जोंहा गया गिबियावनो गया गोरलै समाव जोंहा सिङाव दै थायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बिनि उनावसो रायै रायै जोंहा गोरा जालाङो आरो जेब्ला बियो मोनो अब्ला बिनि गाबा गोथां समाव जोंहा गोथांखौ नुनो मोनो आरो मोननाय समाव जोंहा गोमोखौ नुनो मोनो आरो बिनि जा बिलाइ बियो बोसोरफा एफा बोसोरफा एफा थाखो थाखो थाखो बेबायदि गुलांनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दा गयनि बाहायनायखौ जोङो बर' समाजाव नायनो थाङोब्ला गिबियावनो जोंहा बाथौ फुजा होनाय बेवहाय गय नङाबानो जाया आरो हाबा खान्थिफोराव हाबाखानथि फोराव जेब्ला गोदोनि समाव ओ आलासि लिङोमोन हाबानि थाखाय ओम बा सोरखौबा आलासि बरायनो थाखाय जोंहा गय जरा फाथै जरा होब्ला ओ आलासिफोरा फैयो होननानै जोङो मोनथिबोदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गय जरा फाथै जराखौ गोदोनि समावहाय दै बारनो दैयाव मान होग्रोनानैसो गय जरा फाथै जरा होनायनि उनावसो दैखौ बारो बेबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो ओ गोदोनि आदै आजै आबौमोननि खोथानि खुगानिफ्राय जोङो आथिखालसिम जोङो खोनाबोदों आरो बेफोरो सैथो होननानै जोङो मोनथियोबो। मानोना गयखौ जोङो सुबुंखौ मान होनाय बा सोरखौबा मान होनानै जोङो गय खौ बाहायो नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा गयखौ बेबायदि मान होनायावल' बाहाया जोंहा गयखौ ओ जानाय बेबायदि आयदायावबो जोंहा बाहायनाय जायो जेरै ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोङो गयखौ जायो जोंहा जेब्ला ना बेदर जानानै खुगाखौ ओ आंगायलु जिंगायलु सुखुवा सुखुवा मोनोब्ला जोङो गयखौ जायो नाथाय बे गआ माखासे गयफोरा जोंहा मोजां आरो माखासे गयफोरा जोंहा फाग्ला बेबायदि थायो जायखौ सुबुङा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा खर' मिदिंनाय बा खर' सानाय बा गोलोमफ्रुनाय बेफोरबायदि जा-जाथाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला गया मोनसे समाव जोंहा उम फिथाइ थायखांनानै जोबस्रिनाय सम जायो बेखौ जोंहा बै समाव जोंहा जानो थाखाय बेखौ दोनथुमनायबो बेबायदिबो हाबाफारि जोंहा दङ जेरै गयखौ हा सिङाव फबना दोननानै ओ बोराय खालामनाय बेवहाय जोंहा गयआ जोबोर मोनामो। आरो बियो जानोबो गोथाव जायो आरो बेराफारसेथिं बियो गिसि हिसाबै जोङो बेखौ लानो हायो नाथाय जेब्ला जोङो गोरानै जोङो बेखौ जानोबा बेखौ जोंहा सिनखावनानै। सुफारि खालामनाय जायो। आरो बयनि गेजेर जों जोंहा गोबां फालांगिफोरबो खालामनो हायो जोंहा गयनि गेजेरजों फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोङो गयखौ गथायैबो फानहरनो हायो आरो बिनि उनाव जोंहा सफारि खालामनानैबो फानहरनो हायो आरो गयनि बाहायनायखौ जोङो गाब गाब होनाय बेफोरबायदि खामानियावबो जोङो नुनो मोनो। जोंहा गयखौ रुनानै जे बिनिफ्राय ओंखारनाय गोजा गाब बेखौ जोंहा जिफोराव गाब गानायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों। दा बिब्दिनो जोङो गयखौ जोंनि बर' समाजावबो आरो गुबुनारि समाजावबो जोङो गयनि बाहायनायखौ गोबाङैनो नुबोदों।
बेखायनो
बेखायनो ओ जोङो गयखौ ओ जोंनि न'खर न'खर जोङो गायना लानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दा नोंथाङा गयनि सोमोन्दै
ओ जागोन नोंगौ थारैनो नोंथाङा जेबायदि बाथ्रा बुंबाय बे गासिबो हयथ आरो गासैबो सैथो जेबायदि नंगौ बेबायदि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय आरो जेसेबांखिनि बाथ्राखौ बुंबाय नोंथाङा गासिबो नंगौ बाथ्राखौ बुंदों आरो जिखिनि बुहुत मोजां मोजां पइन्टसफोरखौ नोंथाङा बुंबाय बिनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनना बुंदों। आरो नंगौ गयनिफ्राय जोंहा गोबां बेबायदि फालांगि खालामनो हायो बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव जोंनि बर गामिफोराव गोबां गय बागानफोरखौ खालामगासिनो दङ मानसिफोर फोरा मानो होनोब्ला बे गय बागाननिफ्रायबो बे फिथाइखौ फाननानै गावनि नखरखौ सुंनायाव बे नखर दानायाव गोबां हेफाजाब होदों होननानै जोंङो मिथिदों आरो मोननो हादों आरो गोबां बेबायदि रांफोरखौ मोननो हादों। दा जोंङो बे बेखिनिखौ जोङो रायलायबाय आरो जों गोबां बे बाथ्राफोरखौ बुजिबाय रायलायनानै मिथिनो हाबाय दिनै जों गया मा बुस्थु आरो गयनि बिफाङा माबायदि गयखौ माबायदि बाहायो गया माबायदि मार्केटाव बेबायदि बाजाराव सोलियो बिनि बिखयखौ जोङो मिथिबाय जों अब्ला बे समावनो जोंनि कलखौ हायदिन्थनो थाखाय आं सानबाय। हामबायसो नोंथांखौ धन्यबाद होदों।